औ खोनादों नोंथां। ओ दं दङ दा ओरैनो नोंथाङा
औ आं
औ।
दा दा नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो होननानै होननानै माने नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरोना दा नोंथाङा फ्रि दङ नामा नोंथां?
दाथ' ओरैनो दं फ्रिनो नोंथां।
अ होनबा औ औ दा होनबा आङो ओ नोंथांनाव ओ माने सोंनोसै आरो जिहेथु जोंहा माने आबहावा जेनेबा जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावा माखासे दङना बे जिहेथु जोंहा हा दैै बार बेफोर दङ दा जोंहा बेफोरखौ माबायदि संरैखाथि खालामनांगौ जेनेबा। आबहावाया जोंजों माने माबायदि खाथि सोमोन्दो दङ। बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा?
औ औ जागोन नोंथां।
औ।
ओ आबहावाखौ जों नायोब्लाथ' जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय नङा होमबा नोंथां। गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंहा
हेल नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेल' हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां? नोंथांनिखौ माथो खोनानो मोनाखै? हेलौ हेलौ हेल नोंथां। हेल' हेलौ नोंथां। हेलौ हेल'